खोनादों नोंथाङा?
खोनादों।
औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना?
औ दं फ्रि
औ नोंथांजों होमबा मोनसे टपिकनि सायाव खोथा सावरायनो हागोन ना?
हागोन हागोन।
औ जोंहा माने हा आरो दै हा आरो दैखौ माने जोङो मा मायाव बाहा यो आरो जोङो ओ दानि आरो गोदोनि मा बायदियै गोदोनि स समफ्राव जोङो दैफोरखौ माबायदि जायोमोन। माबायदि साफा मोन दैफ्रा गोदोनिफ्रा आरो दायो मा माबायदि गुबुंले जाबोदों बेफोरनि सोमोन्दै माने औ होमबा एसे बुंग्रोनानै होनि नों। नोंथां औ जोंङो हा जोंहा हा होनोब्लाथ' जोंहा ओ जोङो माने बुहुमाव थानाय माने गासिबो ओ जेरै। जोङो मानसि दोमसि ओ दाउ अमा बिफां लाइफां बायदि रोखोमनि गासिबो ओ जिब जुनारफ्रानो माने ओ बुहुमावनो दंजोबो आरोना ओ बुहुमानो हा हायावनो दंजोबो आरो ना गासिबो माने हायावनो गसंनानै दंजोबो आरो बेनिफ्राय माने हाफोरनि ओ गुबुन गुबुन हाफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै मोननो हायो जेरै जोङो हा होननानै बुङोब्ला जोंहा हा बाला हा बाला हा गोसो सोम एबा बिदिनो हा गोजा हामा माथा हा आरो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव माने गुबुन गुबुन रोखोमनि हा थायो आरो ओ बेनिफ्राय जोंहा माने बिदिनो हा बालाफोरनि बाहायनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो आरोना हा बालाया माने गोबां बिदिनो गोबां ओ बाहायजायो सुबुं अनजिमाफोरजों जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो माने गिबियावनो जोंहा बुंनो हायो जे न' लुनाय माने गिदिर गिदिर ओ दानि न' लुनायफोराव माने गोबां हा बालाफोरखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना खोनादों ना नोंथाङा औ हा हा बाला खौ माने जोंहा गोबां गिदिर गिदिर न' बां ओ लुनायफ्राव बाहायसैयो आरो ना माबायदि होननाय माबोरै होननानै बुङोब्ला जोंहा बिदिनो ओ जेरै जोङो सिमेन्ट अन्थाइ बाला बाला बिदि लगायनानै माने गोबां ओ गिद गिदिर न' बां लुनायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो जेरै जोंहा रड रड होनानै जोङो रड होनानै जोङो ओ बिदिनो साथारिं बहायनानै जोङो सिमेन्ट अन्थाइ बाला बिदिनो लगायनानै जोङो गोबां गिदिर गिदिर न'फोरखौ जोङो लुनो हासै आरो ओ बेनि अनगायैबो जोंहा माने गोबां ओ मोजां मोजां न' लुसै आरो जोङो हानि गेजेरजोंनो एबा बालानि गेजेरजोंहाय जोंहा गोबां गिदिर गिदिर न' लुसै आरो बेनि अनगायैबो जोङो बालाखौहाय बालाखौहाय जोंहा गोबां ओ दै सरनाय गोबां ओ बिदिनो गाज्रि दैखौ जोङो सर नो हायो बालाजोंहाय ओ माने फिलटारनि मोनसे फिलटार मोनसे लानानै जोङो ओ बाला होनानै मुस्रि बाला अन्थाइ बिदि होनानै जोङो गुबुंले दैखौ माने गोग्गो खालामनानै लोंनो हायो आरो ओ बेनि अनगायैबो जोंहा ओ बेनि अनगायैबो जोंहा हामा माथानि बाहायनाय हामा माथाखौ जोङो गोबां ओ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो गिदिर गिदिर ओ मुरथि बानायनाय जेरै जोङो ओ कालिमुरथि दुरगा मुरथि आरो बायदि रोखोमनि ओ फिसा फिसौ जोङो बिस्वकर्मा मुरथि मुरथि बायदि रोखोमनि मुरथि बानायनायाव जोङो हामा माथाखौ बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ जेरै जोङो बेफोराव माने जिगाब जिगाबखौ जोङो बानायग्रोनानै माने हामा माथाखौ माने लिरनानै होयो आरो बेफोरबायदि जोङो मुरथि सुरथि बानायनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब जुनारफोरनि ओ मुसुखा बानायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ नाथाय दायो गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय माने दानि बेलायाव माने गोबां सिमेन्टफोरजोंनो बानाय नायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो मुसुखाफोरखौ बेनि अनगायैबो जोंहा ओ जेरै हां हामा माथाखौ जोङो इथा बानायनायफ्राव बाहायनाय जायो जेरै जोङो इथा ओ इथा गोजा इथा गोजाखौ जोङो हाम' माथाखौनो बानायनाय जायो जोंनि माने सोरगिदिंबो माने गोबां इथा बानायग्रानि फेक्टरि दं आरो ना ओ जोंहा नुनो मोनो गोजौ गोजौ माने इथा बानायग्रानि फेक्ट'रिफ्रा गोजौ गोजौ उखुन्दै थांग्रा माने ओ गाहायाव जोङो अर सावनानै माने इथानि महर होनानै माने इथाखौ सावो आरो गोबां गोजौ गोजौसिम माने थाङो उखुन्दैफ्रा ओ बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना ओ जोंहा हामा माथाजोंहाय जोंहा ओ इथाखौ बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनिफ्रायबो माने हाबा माथाफोरावहाय जोंहा गोबां मोजां मोजां आबाद जायो गासिबो आबादफ्रानो माने जेरै गयनि आबाद सा- फाथनि आबादनि एबा मैगं थाइगंनि आबाद आरो माइ आबादनि आबाद माइ आबादनि ओ जेरै बेफोरबायदिया माने गोबां मोजां मोजां जायो आरो ना हामा माथानि हायावहाय ओ बेनि अनगायैबो जोंहा माने हाफोरखौ जोङो ओ गोबां ओ खामानि होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना ओ जोंनि जिउआवहाय जेरै जोङो न' बां बानायनाय एबा न' बां खोनो थाखायबो जोङो हाफोरखौ होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जोङो गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर न' बां लामा सामाफोर माने हानि सायावनो दंजोबो आरो ना ओ जेसेबांखि लामा सा- यानो होन न' बां गिदिर गिदिरानो होन माने गासैबो हानि सायावनो दंजोबो आरो औ गोजोननाय थाबाय होनबा नोंथां नोंथाङाबो दायो माने ओ दैनि दैनि बाहायनायखौ माने नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो जोङो माने दैफोरखौ माबायदि बाहायो जोंनि लोंग्रा दैखौ ओ माने जोङो बबेनिफ्राय लाबोयो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङा औ
उम ओ दैनि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला नोंथां नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ दैया जोंनि जिब जुनार बा मिथिंगाबा जोंनि बुहुमनि थाखाय बेसेबां गोनां दै नङाब्ला जोंहा बुहुमाव जा बिफां लाइफांफोर दं जा जेनेबा जिब जुनारफोर दं बिसोरो दै नङाब्ला जेरै थांनानै थानो गोब्राब जागोन बेखौ नोंथाङा मिथिखायो मानो होनोब्ला दै दैखौ लोंनानै बा दै थानायनि थाखायनो जोंनि बे मिथिंगायाव जाखिमनि बिफां लाइफांफोर दं बेफोरो दिनै थांनानै दंगासिनो आरो बे बेफोरनिफ्राय जोङो जेनेबा हां लानायनि थाखाय बिफां लाइफांनिफ्राय जों बारखौ मोनगासिनो जुदि दै गैयामोनब्ला दिनै बुहुमा रानस्राव जागौमोन आरो जों सुबुं माहारिफोराबो रानस्राव जानानै जे जों दिनैनि बे थासारिसिम जानाय नङामोन बेखिनिया दैनि बेनि अनगायैबो दैखौ जोङो मिथिंगा एबा जिब जुनार बा मि जोंनि बुहुमाव बाहायनाय गुबुन गुबुन बिथिंफोरा जाहैबाय जेरै नोंथाङा दहाय हानि बागै न' बानायनायनि बाथ्रा बुंलांबाय जेब्ला न' बानायो अब्ला हानि न'आनो जाबा बे इथा बाला सिमेन्टजों बानायनाय न'आनो जाया मानो बेफोराव जोङो दैखौ होथारनांगौ जायो जेरै हानि न'आव जोङो जेब्ला इन्जुर लिरोबोब्ला बेबायदिनो जोङो गावनि बिथाखौ फैयो अब्ला जोङो गिबियाव हाजों दैजों हाखौ दा लगायनानै बा गाग्लिनानैसो बेखौ लिरनाय जायो थिग बेबाददिनो लोगोसे इथा बानायनाय बा जेनेबा इयो इटा बाला सिमेन्टजों न' लुनाय बेफोराव जोङो जेब्ला बेफोरखौ गासैखौबो जयै जेनेबा गोरोबहोनो गोनां जायो बा मिलायनो गोनां जायो अब्ला बेयाव जों दै खौ बाहायनांगौ जायो दै नङाब्ला बे बेफोरो दानस्राव जागोन बे दै होयोब्लासो बेफोरो गावजों गाव गोरोबनो हायो। बेनि अनगायैबो दैनि बाहायनाय होनना बुङोब्ला जेरै जोंनि जिब जुनारफोरनि थाखायथ' दैया गुबैयै लोंनायनि थाखाय बाहायजायो बेखौ जोङो जिब जुनारफोराथ' दैमा जाम्फै जेनेबा दैखर दैमा जाम्फै बिलो बायदिफोरनि लोङो बिनि अनगायैबो सुबुंफोरा आथिखालाव बा गोदोनिफ्रायनो जोंहा दैखौ लोंनायनि बेलायाव जोंहा गोदो गोदोनि समावथ' दानि बायदि आथिखालनि बायदि जौगानाय मेसिनफोर गैयामोन नालाय बेनिखायनो गोदोनि गोदोनि समाव सुबुंफोरा जेनेबा बाला बालाजोंनो सरनानै लोंनायखौ जों बांसिनै मिथिनो मोनोमोन आरो दैखौ गुस गुसु खालामना दोननो थाखाय जोंहा गोदो हानि दो दोख्ला जा बेखौ बानायनाय बेयाव दोननाय जायोमोन दैखौ जेराव दैखौ दोनोब्ला दैया गुसुयै थायो होननानै जों
गुबुन गुबुन सोरबा सोरबाफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। आ थिक बेबादिनो दैनि बाहायनायनि बेलायाव सुबुंफोरा दैखौ जेनेबा हानिफ्राय हा सिंले जोङो बेखौ हायाव गोब गोलाव पाइप थुहरनानै बेनिफ्राय जों दैखौ गिबियाव दिहुननाय जायो बेनि उनाव दिहुननानै जों सरनानै बे खौ जों बाहायनो हानाय बायदि जों बानायनानै लानाय जायो। बेबादिनो दायो दैनि बेलायाव जा जोंनि आथिखालाव दै दैनि थासारिया माबायदि आं बेनि सायाव एसे बुंनो सानदों नोंथांनो ओ जोंहा दै आथिखालनि दैनि बेलायावनो हा जेसेबांखिनि दं बेनि बांसिनानो दै थेवब्लाबो नाथाय बेयाव लोंनो हानाय दैनि अनजिमाया जोबोद खम ओ बेनि गुबै ओ गुबै जा पारसेन बा गुबैयै बेखौ आं एसे बावगारबाय अब्लाबो नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ दैनि अन जिमाया जोंनि हाया बाहागोनिख्रुइ बांसिन थेवब्लाबो जोंहा लोंनाय दैनि बिबङासो खम औ। स्निजिसे बाहागोआनो बांसिनानो दै ओ स्निजिसे जौखोनदोआ ओमफाय बेनि खायनो दा बेसेबांखिनि दैथासेयावबो दिनै दैनि आंखाल जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै राजस्थान बायदि जायगाफोराव दै खौ जों बायनानै बा साप्लाइनि हेफाजाबजों जोहैनांगौ जायो। ओ बिनि गाहाय जाहोनानो जाहैबाय जोंहा जे मिथिंगायाव बिफां-लाइफां दानफायनाय जा ग्लबेल वार्मिंनि जा थांनायनि जाहोनाव जोंनि दैनि बिबाङा खम जेराव ओ दैनि बिबां खमायनायजों लोगोसे दैबानाफोरनि बिबाङाबो बांद्राय जाबोयखौ नुनो मोनदों मानोना जोंहा बिफां-लाइफां दानफायनाय नि थाखाय जोंहा जा बिफां-लाइफाङा दै एबजब खालामनो हा नायबा जेनेबा बुहुमाव दैनि बिबाङा खम जालांनानै जेनेबा बेनि उनाव ओ बांसिन द अखानि अखानि बिबाङा बबेबा जायगायाव बांदों बबेबा जायगायाव खमायदों बेनि अनगायैबो आरो बिदुं बिफां-लाइफां जोबनायनि थाखाय बिदुङा बारा जानायनि थाखाय जोंहा ओ गोबां गिदिर गिदिर हाजोफोर आवलिनानै जे ग्लेसियारफोरा आउलिनानै बेनिफ्राय दैया फैनानै जोंनि जे सुबुंफोरनि थाग्रा खुलि बेखौ सिफायफैनाय बेखौ जों नुनो मोनदों आथिखालाव। ओ बेनि अनगायैबो ग्लेसियारफोराव था औ बेबायदिनो दैनि ओ गुबुंले जानायखौ आथिखालाव जों नुनो मोनबोदों आरो।
औ औ
अब्ला नोंथां नोंथांजों दैनि दै एबा हाद औ औ